औ।
औ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों औ।
अ बिदिब्ला जों दिनै सोलोंथाइनि आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ जायो जायो। दे होमबा नोंथां आनो बुंग्रोदो नामा हेलौ।
दे बिदिब्ला आंनो बुंग्रोनोसै नोंथां।
औ औ।
हेलौ।
औ। खोनादों दे बुंलाय औ खोनायाखै। खोनादों औ।
औ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ जोङो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार।
औ।
सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा होनगोन बेखौ। ओं।
सोलोंथाइ गैयाबा जोङो माखासे जोंनि साननाय हनाया आरोना। ओ मालाबा। माने माखौबा सानसनो हायै जायोना सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरा दालाय।
औ आन्दायनो गोनां जायो जिउआव। आव बिदिनो। औ।
उम। ओमफ्राय सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदि मुलाम्फा गोनां बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
औ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर मुलाम्फा होयो। बिदिनो जोङो सोलोंथाय। फिथाइ लानानै गोबां। खामानि मावनो हायो, ओमफ्राय बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथियो, म बिदिनो
दे नोंथाङा माब्लाफोर सोंनांगौबा सोंदो।
नोंथाङा एसे फोरमायनाहोदो सोलों थायनि बागै।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' बेथ' जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे बाहागोख। नङा होनबा? औ जेरै बायदि। जोङो जोंनि दैदेननो थाखाय बा जोंहा जेरैबायदि। लोगोसे जोंनि देहा मोदोम थाया होमबा थिग बेबायदिनो। सोलोंथाइयाबो। जोंनि मोनसे गोनां बाहागो आरोना जोङो गाससिबो खामानिखौ जोङो। सोलोंथाइजों माने मावनो मावनायाव जोंना गोरलै। जायो आरोना माखासे सुबुंआथ। सोलोंथाइ गैया नाथाय अब्लाबो माने। थानाय मानसिया म खामानिफोरखौहाय बांसिनै सानै हयै मावनो हायो होननानै जों बुंनो हायो। नङा होमबा? जेनेबा गोदोनि। खौनो नायदो आरो दानि खौनो नायदो। फारागथिखौ आरो ना गोदो जोंना मा बांसिनानो सोलोंथाइ लायामोन नङा होमबा?
औ ओ जोंना गोदो बांसिनानो औ ओ बांसिनानो जोंना ओ फरायामोन। उम बुहुत खम सुबुङानो फरायोमोन आरो सोलोंथायाइ आव औ औ नंगौ बिदिनो बुहुत खम मानसि फोरा फरायो मोन आरो। बिदिनो सोलोंथाइ लायोमोन ओ बांसि नानो आरो गोदोनि समाव जोंना ओ हिन्जाव माहारिखौ ओ सोलोंथाइ लानाय एबा फरायसालियाव थांनो ओ थांनो हो आमोन। आरो
होयोन औ उम माने हिजाव आइजो फोर खौबहाय बर' आइजो फोरखौ माने गाहाय थाखोै नोजोर होयोमोन आरो। माने बे ननि मानसि नआव थानांगौ ननि खामानि ओंखार
औ औ बिदि दिनोमोन। ओ माथ्र माने हौवासा फोरखौ थांनो होयोमोन बिदिमोन आरो। नाथाय दानि आथिखालाव बिद बिदि नंला जोंना ओ हिनजाव फोराबो सोलोंथाइ लानो मोनो़ अ हौवा फोरजों समान समान मोन थाइ दोङो जोंना।
उम । हौवाफोरा जेरैबायदि मोनथाय दं ओ आइजोफ्राबो बेबायदि दिनोमोन। थाय दंना ओम। उ दा थ जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गेजेरजोंनो ओ माखासे जों जेनेबा ओ गभार्नमेन्ट साख्रि होनोना ना गभार्नमेन्ट साख्रि स सरखारि साख्रिफोरखौ जों मोननो हायो नंङा होमबा। दाथ ओ रुल्स सा जेनेब गभार्नमेन्टनि सरखारनि रल रूल्सआबो गोदान गोदान सोलायबोबाय थायो नंङा होमबा। ओमफ्राय दा जों बेबायायदि बे रुल्सनि गेजेरजों थांङो ओमफ्राय ओ जोंङो फरायनानै माखासे जों गियान लानो हायो फरायनायजों लोगोसेनो जों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो नंङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
फरायै फरायै फरायनानै जों जा जोंनि जा साननाय जोंनि जिउआव जा जों मावनो थांखि लादों बेबायदि थांखिखौ जों मावनो हायो नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ फरायनायजों जोंङो ओ दखथर जानो हायो हाय इन्जिनियार जानो हायो ओ बिजनेम बिजनेमेन जानो हायो ओ बिजमेन जानोब्ला
माने फरायनायावबो जोंहा ओ गोबां गोबां आयदा माने गोबां गोबां दिप माने गुबुन गुबुन डपार्टमेन्ट दोंङ आर ना बिदिनो जोंना इन्जिनियारनि ओमफ्राय डाक्टरनि ओ फोरोंगिरि जानायनि बिजनेसनिबो दोंङो बिदिनो औ ओमफ्राय जोंना अ कम्पिउटारनि बिदिनो गोबां आरो दा आलादा दोंङो आरोना बिदिनो । औ औ
ओ ओरैनोथ जोंङो सोलोंथाइ लायाबाथाय जोंनि साननाया बेलेग जानो हागौमोन आरो ना दाथ जों बयबो गासै सैबो जे बुहुमाव सुबुंफोर जे जोनोम मोननाय बेफोरनो गासिबो सोलोंथाइनि उन उन खारो नंङा होमबा? सोलोंथाइजोंनो जोंङो हायो अखानायब्लानो जों सोलोंथाइ अखानायब्लानो सोलों
औ ओ बिदिनो ओ औ जोंना थाया आरो बिदिनो जोंना ओ फरायसालियावल' थांनानै मोना बिदिनो जों न'आव था न'आवबो मोनो ।
औ ओम आजखालथ जेनेबा इन्टारनेट न खानालाय इन्टारनेट मुगा नालाय जों बयनिबो आखायावथ मबाइल दंखासै नालाय जों मबाइलनि जोंनो माखासे गोनां गोनां सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनानै लायो नङा होमबा? जेरै हाय ओ माखासे राव सोलोंनाय ओरै इंलिस, हिन्दी बेफोर बा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रावफोरखौबो जोङो मबाइलाव नायनानै सोलों फोरोंनो हायो ना ।
औ ओ नंगौ ‌ बिदिनो जों आरो सोलोंथाइखौ लानो जोंनि हादोरावल' ला ओ हादोरावल' नङा गुबुन हादोराव थांनानै जायो बिदिनो ओ आमेरिका, जापान ओ बिदिनो जायना बिदियाव गोबां गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै लाजायो आरोना। ओमफ्राय जोंना सोलोंथाइखौ ओ सरकारा ओ माने ओ
इजि गोरलैयै गोरलै ओम
ओ।
गोरलै माबाजों जेनेबा गोरलै खान्थिजोंबो खालामनानै होदोंना। जों माखासे जेनेबा गभारमेन्टफ्राव आरोना जोङो ओ गैयै सुबुंफोराबो जोङो माखासे खाबुफोरखौ मोननानै
औ फरायनो हायो बिदिनो जोंना ओ ओ बिमा बिफा गैजा रोङि गथ'फोरखौ आनाद आश्रमाव दोननानै सोलोंथाइ होयो जोंनि सरकारा। बिदिनो आरो ओ सोलोंथाइ लानायावबो जोंहा गोबां स्कलारशिप मोनो।
ओम ओम ओम आथिखालथ' गोबां स्कलारसिप मोनो बेजोंनो जोङो फरायनाय फोर आरो ना माखासे से बिथिङावथ' बाहायनो हायो गोबाव मोनबाबो फरायनो बाहायनो हायो ओम
नाथाय बांसिनानो ओ प्राइभेट स्कुलाव फरायनायनो स्कलारशिप होआ आरोना गभरमेन्ट स्कुलाव फरायनायफोरनोसो स्कलारशिप होयो।
औ ओम ओम प्राइभेट स्कुलाव माने ओरै ओ मा होनो क्लास ओ टेन नाइन टेन बेनिखौ होनदों दा बि नोंथाङा ना अबे प्राइभेटखौ होनदों ओरैनो प्राइभेट प्राइभेट स्कुल होननानै माबायदिखौ होनदों नोंथाङा क्लास टेन सिमखौ होनदोंना बेनि आ गोजौ
ओ क्लास टेन ओ जि थाखो एबा बे हायार स्टाडि बेफोरनिखोबो होनदों आरो आङो
ओम ओम ओम ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबाव गोन नामा?
ओ आंथ' बेखिनिखौनो मिथिगो नोंथां नों एसे बुंना होदो।
उम आरैनो थ' सोलोंथाइ होनोबाथ' सोलों थायानो बयनिबो था थाखाय गोनांखा ना औ बेखौ बयबो मिथिखायो दा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों माखासे एगजामफोरबो होनो हायो गुबुन गुबुन एगजाम नङा होमबा जेरैहाय आथिखालथ' गोबां ए पिस सि इउ- पिसि होआखै होनबा बेफोरखौबो जों होनो हाबाय। ओ सिगाङावथ' जों बे खौमिनथियानोमोन एसे सिगां ओ जोंनि जे आसामाव हाय ओरैनो जागायजेननाय होननानै बुङोब्ला औरै ओ टुइन्टि टुइन्टि वान बिनिफ्रायनो बांसिनै जाबो दों आरो ना ओमफ्राय दाथ' बां जोंनि बर'फोराबो आरोना बर' लाइमोन फोराबो गोबां ए फि सि इउ पि एस सि आनजादखौ होनो हाबाय होनानै जोंना उथ्रिसार जालांनो हा बाय नङा होमबा जुदि जोङो सोलोंथाइ गैयामोनबा सोलोंथायाइ गैयामोनबा जों बेफोरबायदि ओ एगजामखौ होनो हानाय नङामोन बा फरिखाखौ होनो आनजादखौ होनो हा हानाय नङामोन आ रो जों जोंबो बेनि सोमोन्दै मिथिनाय नङामोन। नङा होमबा ओ गियान मोननाय नङामोन जोंबो। उम जों दा सोलोंथाइ थानायखायसो गासैबो बिथिंखौनो जों बुजिनानै मोननो हादों आरो थानायखाय सो जोङो ओ गुबुन जे हादोरनि सुबुंफोरजोंबो लोगो मोननो हादों नङा होनबा सिनायलायनो हादों सिनायथि होनो हादों। जुदि जोंहा मोनसे लेंगुवेजआबो जोंनि सोलोंथाइयानो जाहैबाय जों रावनि गेजेर सोलोंथाइखौ लायो ना लाय जुदि जोंहा राव रोङामोनबा सोलोंनानै सोलोंथाइखौ लानो हायामोनबा जोंनि जे हारिमु थुनलाय बे फोरखौ जोङो गुबुननो ओ बिलाइनो हानाय नङामोन शेयार खालामनो हानाय नङामोन।नङा होमबा? जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया फैनायखायसो जोङो मा जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि जे गासिबो हारिमु बेफोरखौ जोङो मा खालामनो हादों गुबुनफोरनो सिनायथि होनो हादों। ना? बेबायदि।जुदि जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ गैयामोनबा जों बेफोरखौ ओ जेबो जों गामि गफानिफ्रायनो बा गामि एरियानिफ्रायनो जों बेफोरखौ गुबुन जायगासिम जोङो बिलायनो हानाय नङामोन। सेर खालामहरनो हानाय नङामोन ना? लोगोसे जोङो इदु किसनाव सोलोंथाइयाव जोङो मेन जोंखौ हेफाजाब होग्रायानो जा बाय इन्थारनेट नङा होमबा? जों आं सोलोंथाइ
इन्टारनेटनि औ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो बिदिनो गियानबो बुथुमनानै लानो हायो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों। ओ ओ दे बिदि दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ दे दे औ होनबा औ।